हेलौ
औ
खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय मा खामदों
गोजोन हामलायनायखौ बाउहर- बाय
ए नों नोंथांसिमबो बाउहरनाय थाबाय
उम ओ मा खालामगासिनो नोंथाङा
मा खालामगासिनो नोंथाङालाय ओ जिरायना दङ एसे गरम जादों अखाबो हादों एसे हानायालाय दिनैलाय जोंनिथिं
अ आंबो ओइ सा लोंगासिनो नो दं आं
सा लोंगासिनो सा लोंनाय टाइमाव सा लोंनाय टाइमा माथो इसे गोबाव जाबाय
ओ ओइ जों आं हस्टेलाव थायो नालाय हस्टेलनि बै ओ ओंखाम संग्रा आदैया
ओम
बानायनायखाय आंनो जासिहरनायखाय आं लाना फैबाय
ए फुङावबो औ मरनिंआव लोङाखै
बानायो मरनिंआवबो
औ
नाथाय आं मरनिंआव लोङासै लोंनाय जाया थारमाने आं मरनिंआव
अखा हादों होनदों नोंथां
अखा हादों जोंनिथिं एसे एसे ख्रे ख्रे हाबाय थादों।
माने फिसा फिसा थाइदों
उक्ष नोंग बोथोरफोरा माबायदि सोलिगासिनो दालाय ओ माथोलाय दिनिलाय बोथोरा बुंनांला दे आरो आं दा आंथ टाउनावसो थायो नालाय
औ
ओं बिराद गरम जाथारो ओंखारलांनो हाया सानजुफुंङाव
बिराद गरम न
एकदम बिराद गरम खामानि मावनो थांनोनो बालायलाङो
औ जों गामियाव थायो नालाय गामियाव नोंथांमोननिख्रुइ इसे खम जायो जां गरमा
दानियाथ' खमथ' मिथिया खिन्थु आं माथो न'आव थांबालाय बिराद गरमखौनो मोनो।
बोथोरा गामि टाउन बेबायदि नायाल है गरमानो जेरावबो।
एदिनथ' जादो दा।
मानो माने गोदोनि बायदि नंलाना बोथोरफोरा जों गोदो दखन गरम मोनामोनलै।
ओम ओरैनो बेफोरनो जाहोना मा मानि थाखाय इथिं बां सिन जालांनो हमलों दिनै दिनेनो
ओइ बेनो गारि इन्डास्ट्रि लायजार आरो मा होनो। किसुमान पेस्टिसाइड । नावनो जेनेबा ग्लबेल वार्मिंआ लागासिनो ।
उम माने माने अखा फोराबो दाना मोजां थेरला एसे हानानै दोनथलायो बाङायल हायो अखा खोरोमनाय आगोलाव बोथोरफोरा मा होनो खप्तासे गाहाम अखा हायो खेरे खेरे हाबाय थायोमोन दानियादि। थह बोसोर जाबायसं नुनो मोनला। सिगांबा गामिफोराव खेरे खेरे। खेर खेरे खप्तासे गाहाम थायोमोनलै। ओम। नोंथाङा दा माबादि मोनो। दालाय बोथोरखौलाय। साननानै मा खालामनो सानो दानिया।
बेनो जेनेबा जोङो ओ मा होनोखो बोथोरखो जुदि आगोलनि बायदि खालामफैनोबा दानिफ्रायनो मोनफा मोनफा स्टेप लानांगोन जेरैबायदि दंफां लाइफां गायनाय बे मा होनो सिंगोल प्लास्टिक इउजेसफोरखो। बाहायनायफोरखौ खमायनांगोन। इन्डास्ट्रियेलाइजेसनखौथ नांगो जोंनो नाङा नङा थेवब्लाबो जोङो बेयाव जिखिनि सेफटि मेजार्स। थानांगौ बेखिनिया थानाया मोजां आरो।
सिंगोल प्लास्टिक इउस खालामनाय बुंनाया नोंथाङा बे माबायदि इफेक्ट खालामहैयो।
दा जेनेबा सिंगोल प्लास्टिक इउस खालामनाया हाखौ गाज्रि खालामो। दा हाखो। गाज्रि खालामनाय लोगो लोगोनो बे हायाव नोङो जिखिना जेनेबा दंफां लाइफां रजबनो नांगौमोन बेखिना रजबनो हानाय नङा।
औ।
रुजुबनो हायाब्ला आरो जोङो माने जोंनाव जेरैबायदि दंफां लाइफां थानांगौ बेबायदि थानाय नङा। थायाबा आरो जोंथ मिथिगो बेनि परिनामा मा जायो।
हानि सार खनथ्राफोरखौ गाज्रि खालामो आरोना।
औ औ एकदम हाया हायानो मेन थारमाने।
एकदम बिराद गाज्रि आरो ना सावना होबाबो आरो कार्बन डाइ, अक्साइद बांद्राय ओंखारो।
सावनायाबो मो-माने गाज्रि खोनो जोंङो प्लास थिग जिनिसा हामाया हामा बेयो
ना सावना हो बा ना फबना दोन एख गाज्रियानो आरो ना जे
गाज्रि सावबाबो बेथिं बेराफारस थिं गुबुंले ओंखारगोन आरो हायाव सावालासिनो फबना दोनबाबो हाया गाज्रि
औ
बेफोरनि जाहोना माने ने आथिखालाव जे जाय बे समाव अखा हानांगौ बे समाव अखा हाया जाय बे समाव अखा हानाङा बे समाव हायो गायनाय फुनायनिबो एकदम थाग थिग गैया जालांदों। ओरै नोथ‌ जोंङो बोथोरनि सायावनो सोनारखायो जोंनि भारत हादरा बोथोरानो जुदि मोजां जायाबा मानो दा गरमा थ नै दा माने मोनफ्रोमबो बोसोरावनो बांगासिनो थायो।
एकदम बुंंखा नांला आरो ब इखो
देग्लाय ना मा होनो जोंनि भारत हादराव मोनसे ओइ माने बिदुंनि दोहौवा माने सौग्राव फैगोन होनना बुंबाय थादों। बे माबाखौथ खोनादों नोंथा आ इलनिन होननाय मोनसे बै माबाखो आ फारि खान्थि
मा?
एलनिन'
एलनिन'?
ओ जोंनि राव नंङा बेयो।
आं खोनायाखै एसे फोरमायना होबा मोजां जायोमोन मा
अ जेनेबा बे एलनिन'आबो बोथोरजोंनो सोमोन्दो गोनां मोनसे मा होनो बेखो दुंखावनाय थास सारि आरो जेनेबा बेबायदि जानाया माने जाफ्लेबाय थाग्रा नङा इयो बोसोराव मायाब मालाबा जायो। दा बे जेज जे-जे समाव जायो माने बै बोसोराव माने अखानि बिबाङा खम जायो। आरो गरमा बाङो रानस्राव जानायनि सान्स बारा थायो। माने एलिनन'होन्नाय अवार्डआ बियो बेलेग राव आरो थारमाने इ मा होनो आमेरिकाफोरथिफ्राय फैनाय राव बेयो। बियो माने ओरैबायदि मोनसे थासारि जेरावनाखि माने अखा हानाय बिबांखौ खमायनानै होयो थारमाने। मौसुमि बारनि बिबांखौ खमिनानै होयो बेयो मौसुमि बारनि बिबां खमनिया लोगो लोगोनो अखा हानाय बिबाङा खम जागोन अखा नायबा खम जानाय लोगो लोगोनो जोंनियाव गरमा बांगोन बेबायदि थासारिखौ जायलै एलनि अनाया बे आरो आं आं बुजि मोन्नायाव थारमाने।
अ माने इललि दआ मा दा जेरैबायदि जोंना दा गरम जाबो जों बेफोरखौ इललिड बुजिया बियोबा दसे बा बोसोरसेनि बा दसे समनि थाखायल फैयो नामा?
नङा नङा बोसोरसेनि थाखाय जे जेनेबा बै बोसोराव माने अखा हानाय बिबांखौ खमायनाय लोगो लोगो माने बे बोसोर बोसोरावनो थाखागोन थारमाने बे एलनि न होन्नाया।
बह थारमाने हमना ला नै बोसोराव दा मानसि सुबुंफोरा बा खेथि फोथाराव आबादगिरिफोरा मानिबा जाहोनाव जुदि बांद्राय गायनो हादिया बा अखायानो हाथाथारदिया बेनि थाखाय गायनाय फुनाय जाादिया रानस्राव जाबाय बै बोसोरखौ थारमाने इलनि न बोसोर होन्ना बुंसिगोन आरो नामा?
बिदि नङा एक्सुवेलि एलनि न माने नोखोसो बुङो इललिन जेनेबा इललिनआ मोनसे मोनसे माने फारिखान्थि जेरावनाखि माने मा होनो इखो एह जोंथ मिथिगोना ससियेल बिजाबफोराव मोन्दो ना माने गुदुं बारहावाया माने गोजौ फारसे थाङो नङा होमबा
औ।
बारमन्दलनि गोजौ फारसे थाङो आरो बेयो जोंनियाव दै खफ लाना थाङो दै खफ लानानै उनाव जोंना माखाय अखा हानानै ओ माबायो नालाय मानि ओ गाहायाव गोलैफिन नालाय बिसोरो
औ औ।
बे माने सिस्टेमखौ खमायनानै होयो खमायनानै होयो इलन नो इलनि न होन्नाय मोनसे माबाया
अ। थारमाने बियो अखा हानायनि
थोनि लैथोनि दैयासो दुंखाङो थारमाने।
औ।
आरो लैथोनि दै दुंखांखायनो बे लैथो सायावनो अखाया हायो थारमाने।
थारमाने लैथोआवनो दुंनानै लैथो सावनो अखा हाफिन
अ अ नै जोंनि माने बोरि ओन्सोलाव फैला थारमाने बे अखाया। इदि जायो थारमाने इद टाइपनि आरो आं बुजि मोन्नायाव।
अ।
दा बियो लायनो देग्लाय जोंनि भारतबर्सआव हिट खालामफैयोनो।
बेयो एफेक्ट खालामफैगोन आरो माने?
अ इण्डियाखौ जोंनि
थारमाने इयो बोस बोसोरफ्रोमबो थाबाय थाया आरो ना।
ओहो थाबाय थाया बेयो माने मालाबा बोस सोरावसो जायो दुइ बोसोर तिन बोसोर
अ मालाबा समाव फैयो आरोना बेफोरो?
मा होनदों?
मालाबा समाव फैया आरो ना माने?
औ औ मालाबा समावसो फैयो जाफ्लेबाय था थानाय जाथाय नङा।
जाथाय नङा आरोना औ
दा इफोरबो मोनसे रिजोन बोथोरा गरम जानायनि दुंखावनाय थासारिया। रुम सिङावथ' थानो हाया न'नि ओरैबायदि गरम
एकदम बुंखा नाङा दाना फेन नङाबा एसि नङाबा थानो ह जादों टाउनफोरावथ' थानो हाखाया गामिफोरावथ' एसे दंफांसा बा माबा सायाव थानो हायो। ताउनफोरावथ' एसि फेन नङाबाथ' थानोनो हाया।
औ दंफां लााय फांआबो खम जायो नालाय टाउनाव।
फोरावथ' फेनानो गंनै गंथाम लगायना लायोनो खामानि मावनो थाहैग्राफोरा।
औ आं खोनानाय बादिबाथ' बै गुजरात मुम्बाइफोरथिं बोसोरनि गासै समावनो गरम थायो नो थारमाने ओइ माने गोजां बोथोर होननाय गैयानो नो इसोरनिथिं
गोजां बोथोर गैया बादियानो थ' आरो एग नै दा गरम बोथोरफ्राव फरटिसेभेन गाहाम थाङोनो। खलुम औ थान्दा बोथोराव आरो खम जायोनो।
आंनि लोगो सासे गुज गुजरातआव दंहैलै। बियो जानुवारियाव थांदोंमोन।
औ
जाङा थांदोंबाबो बेयाव माने जानुवारि टाइमाव बिसोरो गोजांनाय भ'रा जायो नालाय जानुवारियाव
उम
द बे टाइमाव माने कम्बलखौनो लानो मोनदियानो बारा इसोरो खाननै खान्थामसलसो मोनदों।
बिदिनो जायोथ आरो गरम जासथाय बिराद गरम ना इथिं पलिउसन बिराद। फोरा मुमबाइ।
उम।
बार पलिउसन।
बे पलिउसनानोथ ग्लबेल वारमिंखौ बांहोदों आरो बे ग्लबेल वारमिंनि जाउनावनो दिनैनि बे जोंनि थासारिया जोंथ गोदो फिसायाथ बेबायदि गरमखौ मोनाखैनो खामोन बुंनो थांबा
मोनाखै मोनथ आरो
दा जिबायदि थासारि मोनदों बेबायदि मोनाखैमोन जोङो।
ओम औ दे लाखिथ लानोसै दे माबाफोर मावदोंङबा नोंथाङाबा।
ए बेस्थल बेस्थ सानैसोआलाय।
औ दे होनबालाय।